औ हेलौ नोंथां।
औ नोंथा औ।
औ खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों।
औ औ ओ नोंथाङा दायो फ्रियैनो दङोना?
औ फ्रियैनो दं नोंथां औ।
जोंहा होमबा ओ मोनसे टपिकनि सायाव खोथा सावरायनो ओ सानदोंमोन नोंथांजों ओमफाय नों सावरायनो हागोन ना? औ जोंना होमबा टपिकआ जादों जोंनिया माने ओ बर'फोरनि बेलायावहाय ओ गोदोनिफ्राय दासिमाव ओ माबायदि रांखावरि आरजिनायावहाय बा माबायदि सोलायबोदों माने बिनि सोमोन्दै एसे फोरमायनानै होदो नोंथाङा रांखावरि आरजिनायनि सायावहाय।
रांखावरि आरजिनायनि सायाव आरो ना औ ओ रांखावरि रि आरजिनाय होननानै बुङोब्ला जोंनि बर' माहारिया गोदो गोदायनिफ्रायनो खामानि मावनानै जिउ खुंबोनानै। सुबुं बुंनो थाङोब्ला। जोंनि बर' माहारिनि सुबुंफ्रा गोबां बोलो गोनां खामानि मावनो हायो आरो मावनानैबो मोजां मोनो आरो दा बुंनो थाङोब्ला गुबैयै गोदो गोद जायनि जोंनि बर' माहारिल' नङा गुबुन गुबुन ओ सुबुं माहारि बिथांमोनाबो गाव गावनि जिउआव जि फिसा फिसौ गोनांथि जानाय ओ जेरै जानाय आदार आरो बिदिनो थानायनि थाखा य गाननाय जोमनायनि थाखाय जि फिसा फिसौ गोनांथि जादोंमोन। बिनि थाखायल' माने फ्राय बांसिनखौ जोङो खामानि मावनाय नुबोदों नुनो मोन्दोंमोन आरो गोदो गोद
औ औ।
ओ आथिखालाव बुंनो थाङोब्ला गोबां सोलायनाय ननो मोनदों। जोंनि सुबुं समाजा जौगानायजों लोगोसे ओ जि सुबुंनि थानाय गाननाय जोमनाय ओ बायदि रोखोमनि जानाय आदार ओ जायखौ जों स्टेेनडार्ड होन्नानै बुङोना?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
थारमाने बेफोरबो सोलायबोनो हमबाय आरो समजों लोगोसे ओ आरो जोंनि सुबुंनि जिउ दैदेननायाबो सिगांनिख्रुइ ओ बेलेग सोलायनायखौ जोङो नुनो मोनबाय आरो। बुंनो थाङोब्ला जोङो गाननाय जोमनायनि बेलायावनो गोदो गोदायनि मानसिफोरा सिम्पोल बा साादारन जि जोम गाननानैनो मोजां मोनोमोन। नाथाय ओ आथिखालनि जि जोंगा मागा ओ सोनाबारि मुगानि जि गाननाय जोमनाय फैनाय लोगो लोगोनो जोंनि थानायजों लोगोसे जानाय आदार गाननाय जोमनाय न' बां मोननाय बायदि रोखोमनि जों सोलायनाय मोनसै आरो। आरो बेजों लोगोसेनो ओ खामानि मावनाययाबो जोंनिया सोलायनो हमबाय आरो। ओ जोङो जेरै गोदो गोदाय
ओ गावनि फिसा फिसौ गोनांथिखौल' सुफुंनो थाखाय खामानिखौ मावोमोन नाथाय दानि जुगावहाय ओ गोनांथियाबो बारा जाबाय नालाय बेबायदिनो खामानि मावनायनि ओ बिथिङावबो जोङो गोबां सोलायनायखौ नुनो मोनसै आरो। गोदो गोदायनि मानसिफोरा गोबां खस्थ' खालामनानै खामानिफोरखौ मावनो मोजां मोनोमोन नाथाय आथिखालनि जुगावहाय ओ दारिमिन आरो
ओ साइन्स बिरोंदामिननि जौगानायनि हेफाजाबाव माने जों माखासे खामानिफोरखौ ओ मिसिन ओ बायदि रोखोमनि दारिमिनारि बिजोंफोरनि हेफाजाबाव जों गोरलैयै मावनो हानायखौ नुनो मोनसै आरो जेरै जोङो बि दिन्थि हिसाबै गोदो गोदाय जोंनि सुबुं माहारिफोरा आबाद मावनो थाखाय मोसौ नांगोलनि हाललावनायखौ जों नुनो मोनामोन। नाथाय आथिखालाव जोङो हेन्द ट्रेकफोर आरो बायदि रोखोमनि ओ गिदिर गिदिर ट्रेक्टर बायदि रोखोमनि दा ओ मेचिनफोर बाहायनायखौ जोङो आथिखालाव नुनो मोनसै आरो। आबाद मावनायनि बिथिङाव आङो माइ आबादनि बिथिङाव बेखौ बुंबाय आरो बेजों लोगोसेनो गोदो गोदाय। खामानि मावनायफोरा बा आबाद मावनायफोरा ओ एसे ओ एसेल' मावोमोन। माने एसे बिबांनिल' मावोमोन आरो फालांगि फालांगियारि बिथिङाव जोङो फाननो एबा गुबुनाव दैथायहरनाय हिसाबै जोङो मावनाय जानायखौ नुनां नुनां नाथाय आथिखालाव ओ सासे आबादारियानो माने गोबां बुरजा बुरजा बिघा बिघा हायाव आबाद मावनो नायखौ नुनो मोनो आरो गुबुन हादराव माने फालांगिरि बिथिङाव जोङो फानहरनानै जों रां आरजिनायखौ नुनो मोनसै आरो।
औ औ।
दा बेखिनिखौनो बुंबाय आङो ओ नोंथाङाबो ओ गोदोनि आरो दानि आबाद मावनायनि बिथिङाव बा खामानि मावनायनि बिथिङाव मा सोलायनाय नुनो मोनदों एसे फोरमायथिना होनाय
ओ गोदोनि माने एफोरबायदिनो ओ खामानि मावनाय होननानै बुङोब्ला जोंहा गोबां ओ गोदोनि समाव हायो ओ खामानि दामानि मावोमोन ओ जेरै होननानै बुङोब्ला जोङो जिउ खुंनो थाखाय माने जोंहा गिबियावनो रांखावरिनि गोनांथि जायो नालाय। ओ जोंहा माने ओ गोदोनि जों रांखौ खावरिखौ जोङो गोबां खस्थ'नि गेजेरजोंहाय जोङो ओ आरजिनो गोनां जायोमोन। जेरै होननानै बुङोब्ला बर'फोरनि बेलायावहाय जोंहा ओ हौवा हौवा माहारिफ्रा जेरै हाजो हाग्रा-बंग्रा बायदि बायदिफ्रावहाय बन लायनानै जोङो बन फाननानै बेफोरखौ जोङो ओ रांखावरि मोननो हायोमोन आरोना। बेनि उनावहाय जोङो ओ ओ बर' माहारि आइजोफोरा जेरै ओ हाग्रा-बंग्रा बायदि बायदि नाहा मैहा थांनानै हाग्रा-बंग्राफ्राव जोंहा मैगं-थाइगं नागिरनाय ओ बायदि रोखोमनि ओ बेन्दों बेला ओ ओ जाग्रा बेदों बेन ला नागिरनाय आरो नाहा-मैहा थांनानै नाहा-मैहा जेरै ओ सांख्रा खांख्राइ सा म' ना बायदि बायदि खननानै जोङो हाथाय बाजारफोराव फाननानै ओ रांखावरिफोरखौ मोननो हायोमोन आरोना। ओ लोगोसेयैनो औ गोबां खस्थ'नि गेजेरजोंहाय गोदोनि दिनावहाय ओ रां खावरिफोरखौ मोननो हायोमोन आरो। आरो आबाद मावनायनि बेलायावबो जोंहा दानि जुगनि बाय दि माने ओ ओ गुबुन गुबुन आदब खायदायै जोङो ओ आबादखौ मावामोन। ओ खस्थ'यै खस्थ'नि गेजेरजोंहाय जोंहा ओ आबादफोरखौ मावनाय जायोमोन। ओ जेरै गोदोनि समावहाय जोङो माइ आबाद बिदिनो ओ बेसरनि आबाद सबाइनि आबाद आरो ओ गोबां ओ मैगं थाइगंनि आबाद ओ फाथो आरो गोबां रोखोमनि मैथा, मैथा बांगाल बायदिनि आबाद मावनायफोरखौ जोङो नुनो मोन्दोंमोन आरो ना। गोदोनि दिनावहाय माने आबाद मावनानै ओ होनोब्ला जानो थाखायल' आबाद मावनाय जायोमोन। ओ दानि जुगनि बाय ओ लोगोसे ओ गोदोनि आबाद मावनायाव माने गोबां खस्थ' जायोमोन जोंहा ओ मोसौजोंनो मोसौ मैसोजोंहाय जोंहा गोबां ओ खस्थ'नि गेजेरजों हालेवनांगौ जायोमोन। नाथाय दानि जुगावहाय जोंहा गोबां सोलायनायखौ नुनो मोनबाय आरो। ओ जेरै होननानै बुङोब्ला जोङो हालेवनायनि बेलायाव जोंहा गोबां टेक्टर आरो टेक-टेक्टर हेन्द ट्रेक्टर बाय दिफोरखौ जोङो नुनो मोनबाय। आरो ओ माइ गायनायफोरनि बेलायावबो जोंहा गोबां मेसिनफोर नुनो मोनबाय। ओ माइ गायग्रा मेसिन आरो आलि खोनाय आलि दान्नायफ्रावबो आलि दाननाय मेसिन बेफोरखौ जोङो ओ नुनो मोनदों आरो ना।
औ।
नाथाय ओ गोदोनिफ्राय दासिमाव जोङो आबाद मावनायनि बेलायाव गोबां सोलायनाय नुनो मोनदों। ओ जेरै होननानै बुङोब्ला जोङो आबाद थिलियावहाय ओ गोदो‌ गोदायनि जुगावहाय जोंहा ओ गोबोरखि हासार बोरमा खि हासार बायदिफोर बा हायनायखौ जोङो नुनो मोनोमोन। नाथाय दानि बेलायावहाय जोंहा बेफोरखौ नुनो मोनलिया। ओ जेरै होनोब्ला दानि बेलायाव जोंहा रासायनारि हासार ओ जेरै इउरिया हासार ओ बायदि रोखोमनि एम्फौ थैग्रा मुलि बायदिफोर होनायखौ जोङो ओ नुनो मोनसै आरो ओ बेनि ओ अनगायै बो हालेवनाय हालेवनाया दानि जुगावहाय माने ट्रेक्टर बे हेन्द ट्रेक्टर बायदिनि गेजेरजोंहाय जोङो ओ गोबां खम समनि गेजेरावनो माने गोबां बुरजा बुरजा माइ गायनो हानाय ओ हालौनो हानाय बेफोरबायदिखौ जोङो नुनो मोनदों माइ गायनायनि बेलायावबो गोदोनि समावहाय ओ ज' ज' फाला बदलैहाय जोङो माइ गायनायखौ नुनो मोनोमोन नाथाय दानि बेलायावहाय जोंहा गोबां सोलायनाय नुनो मोनदों आरो। दानि बेलायाव माने गोदोनि बायदि ओ बिदि ओ अदल बदल माइ गायनायखौ जोङो माने नुनो मोनला दानि बेलायावहाय माने ओ जोङो ओ माइ गायनो खोथिया फुनो बेफोरबायदि थाखाय माने हाजिरा हाजिरा होनानैसो जोङो ओ मानसिफोरखौ माने लेंनांगौ जायो आरोना। औ गोदोनिफ्राय दासिमाव जोङो बिदिखौनो सोलायनाय नुनो मोनो आरो। लोगोसेयैनो ओ माइ माइ आबादल' नङा गुबुन गुबुन आबाद मावनायफ्राव जोङो सोलायनायखौ नुनो मोनदों। ओ जेरै होनोब्ला जोङो जेरै ओ मैगं थाइगंनि आबाद जेरै ओ बानलु बागान बानायनाय बिदिनो ओ जोगोनारनि बागान बानायनाय थाइबें बायदि बायदि बानलु बागान ओ बायदि बायदि मैगं थाइगंनि ओ आबाद बानायनाय गोदोनि समाव जों बेफोरबायदिखौ माने जानो थाखायल' नुयोमोन नालाय दानि समाव माने गोबां ओ रांखावरिबो आरजिनो हासै आबाद मावनायनि बेलायावहाय औ बेनि अनगायै बो जोङो माने ओ रां खावरि आरजिनाया जोंना दानि मुगायाव गोरलै आदब जोङो जोङो मोननो हासै आरो ओ जेरै होननानै बुङोब्ला जोङो ओ ससियेल मिडियानि गेजेरजोंबो जोङो गोबां रांखावरि आरजिनो हायो। जेरै होनोब्ला जोङो फेसबुक इयउटुब बायदिफोरनि गेजेरजों जोङो ओ बि डिअ हगारोब्ला जेरै भिदिअ से मिनिट बा नै मिनिट बेफोरबायदिनि भिडिअ हगारोब्लानो जोङो ओ गोबां फैसाबो मोननो हायो आरो ओ जोंनि ओ नांगौ जानाय मुवाफोरखौबो जोङो फैसा मोननायनि गेजेरजोंहाय बायनानै लानो हायो आरोना। बेनि अनगायैबो जोंहा गोबां
ओ गुबुन गुबुन खामानि दंबावो दानि बेलायावहाय जोङो जेरै होनोब्ला ओ गारि सालायनाय ओ थम थम सालायनाय अट' सालायनाय गारि सालायनाय ओ मानसि रोगाग्रा माल बोग्रा ओ आरो गोबां ओ हाफोर जाव ग्रा बायदिफोर गारि गुरा सालायनानैबो जोङो रांखावरिफोरखौ आरजिनो हासै आरो बेनि अनगायैबो जोङो ओ गोबां सोलायनायखौ नुनो मोनदों रांखावरि आरजिनायनि बेलायावहाय। ओ जोंहा फरायनायनि गेजेरजोंबो गोबां रांखावरिफोर आरजिनो हायो ओ जेरै होनोब्ला जोङो मोजां सासे मोजां फराय ओ नानै जोङो ओ फोरोंगिरि जानो हायो एबा सासे अफिसार एबा जेरै आर्मि पुलिस बायदिफोरनि गेजेरावहाय जोङो ओ साख्रि बाख्रि मावनो हायो। ओ जों लोगोसेयैनो जोङो बेफोरनि गेजेरजों रांखावरि मोननो हायो आरो। लोगोसे आरो गोबां नुनो
बुंनो थाङोब्ला माने सुबुं माहारि या गोदो बांसिन खस्थ' लानानै खामानिखौ मावनाय नुनो मोनो
हेल'
औ हेलौ
रांखावरि आरजिनायावहाय जोंङो गोबां खस्थ' जायोमोन आरोना नाथाय दा बेलायाव
आरो नोंथां
खस्थ'खौ जोङो नुनो मोनला आरो आबाद मावनायनि बेलायावबो जों सोलायनाय नुनो मोनदों ओ जेरैब्ला जेरै होनोब्ला जोङो गोबां ओ गोदोनि समाव गोबां खस्थ'नि गेजेरजों हालएवनानै जोङो ओ माइ आबाद मावनाय जायोमोन नाथाय दानि बेलायावहाय जोंहा ओ रांखावरि होयोब्लानो माने ओ ख खम समनि गेजेरावनो गोबां हालएवनाय खौ जोङो ओ माइ गायनायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो। गोजोननाय थाबाय होमबा नोंथां।
औ गोजोननाय थाबाय नोंथां।
नोंथांजों बेबायदि सावरायनो मोननानै गोजोननाय थाबाय।
औ आंबो गोजोननाय मोनबाय नोंथांजों सावरायनो मोनना।